हेलौ नों
हेलौ
औ खोनादोंना नों
हेलौ
औ खोनादोंना आंनिखौ
हेलौ
औ खोनादों आङो
खोनाया आंनिखौ खोनादों नोंङो?
औ खोनादों दे।
ओ उम दा बैसागोनि
बैसागोनि सायाव रायलायनि ना औ रायलायजागोन दे नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बैसागोनि सायाव एसे
औ हागोन दे ओ नोंथां मा होनो जोंनि ओनसोलाव गोदोसो जोंङो बैसागुखौ से दान फालियोमोन होननानै खोनानो मोन्दोंमोन आरो ओ नाथाय ओ दानि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो नो जोंङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव जोंङो बैसागुखौ गोबां मुं होनानै फालियो। जेरै सेथि सान जोंङो मोसौनि बैसागु आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु होननानै फालियो आरो जोंङो बे सेथि सान जा मोसौनि बैसागु बेखौ जोंङो फालिनो थाखाय बेनि सानसे सिगांनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंङो हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ ओ बुथुमनानै दोनखायो आरो बेनि उनाव जाय सानखालि जोंङो मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला बै सानखालि फुङावनो दुगै दोलोबै आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव मोसौनि मोदोमाव बै सारायनि जा हांगार बेखौ जोंङो दहनना लानानै थाव गुबैजों लगायना बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो
औ नंगौ उम
जोंङो ओ बिसोरखौ फुख्रि बा दैखरनि दैजों थुखैनाय जायो। आरो जायफोरनि जा दैमा दङ बिसोरो दैमायावबो थुखैहैनायखौ नुदों आरो जोंङो ओ बै सानखालि जोंङो मोसौखौल नङा नखराव थानाय गोबां जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिखौबो जोंङो ओ बे थुखैनाय जायो आरो फोथाखौबो फोननाय जायो आरो आरो थुखैखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव लांङो अब्ला जोंङो बिसोरनि मोदोमाव बै हानानै लाखानाय हालदै लाव फान्थाव बा यदि जों जोंङो बिसोरनि मोदोमाव बुनानै बा सारनानै बिसोरखौ बरायनानै दुब्लि फोथाराव दोनहैयो आरो आरो ओ जेब्ला मोना बिलि सम जायो अब्ला बिसोरखौ ओ लाना फैनानै गलियाव आ लारि बाथि लायनानै जोंङो फागा गोदानबो बावो आरो बिसोरनो आरो बिसोरनि मोदाम गंआव थाव गुबै फोननानै होयो आरो नोंथां आरो जा बे नैथि सान मानसिनि सानखालिबो जोंङो बेबादिनो फुङावनो ओ उथिखानानै उथिना नै जोंङो आलारि बाथि लगायग्रोयो बेनि उनाव न'नि जा गोदोद बिमा बिफा आदा बाजै आरो आबौ आबै बिसोरनिफ्राय जोंङो बोर लायो आरो मानबो होयो आरो।
ओ जों न'खरनिल' नङा न'खरनि अनगायैबो गामिनि गेदेर गोलावनिफ्रायबो जोंङो बोर लायो। आरो थामथि साननिफ्राय जोङो बयबो गामिनि ओ बोराय बुरै आबौ आबै आरो सेंग्रा-सिख्ला गथ'-गथाय बयबो ज' लोगो नांनानै जोंनि दोरो ङारि दामग्रा आगजु जा खाम जथा सिफुं थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो रंजानो ओंखारो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलथिंबो बैसागोखौ ओम सात सात दिन सात दिन फालिनाय जायो दिनखालि जोङो मोसौ मोसौनि मोसौनि बैसा मोसौनि बै सागोजों मोसौखौ गिबि दिनखालि जोङो मोसौखौ थुखैयो मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओम लाव फान्थाव ओम थाराय हाइ हाल दै बेफोर बायदिसिना लानानै बेनि माला खालामो माला खालामनानै जोङो आरो बेखौ मोखौखौ जोङो बुनो थाखाय जोङो ओं था थाराय थारायखौ लाना फैयो लाना फैनानै जोङो मोखौखौ जोङो मोसौखौ हाखर नङाब्ला ओम दैमा नङाब्ला जोङो न'आवनो थुखैनानै बिसोर ओ बेसोरखौ बिसोरखौ माला ओं बेसादखौ जोङो हालदै हालदै लाव फान्थाव बेबादि सारनानै जोङो बिसोरखौ जोङो मोनसे ओम सल' मा बुङो जेरै ओम लाव जा फान्थाव जा ओम बोसोरै बोसोरै बारिबाय था बेबायदि बेबायदि बुंनानै जोङो मोसौखौ ओम दुब्लि फोथाराव दुब्लि फोथाराव हेंगारना होयो बेनि नैथि सानखालि जोंनियाथ' मानसि बैसागु जाबायना मान मानसि बैसागु खालि जोङो गिबियावनो जोङो मानसि बै सागु मानसि बैसागुखालि जोङो ओम फुं फुङावनो फुङावनो उथिनानै जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै ओमफ्राय ओमफ्राय जोङो ओम दा बर' हारियाव जेरै सोलिबोबाय थानाय जोङो ओम न'खर न'खर थांनानै जोङो बिसोरनियाव बिसोरनाव मोसाहैयो मोसानानै जोङो जि एसे जि एसे मोनो बेखौनो बेखौ जोङो लाबोनानै जोङो बेनि लास्ट बेनि जोबथा सानखालि जोङो बयबो बयबो ज' जानानै जोङो खाना खाना नङाब्ला जोङो ओम ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बैसागु सानाव ओम आलासि आलासि आलासि फायो आरो आलासिफोरखौ जोङो बरायो आरो लास्टाव ओम जोबथायाव आलासि जाय उन्दैया उन्दैया गेदेरखौ मान होयो मान होयो आरो गोदोरा गोदोरा उन्दैखौ बोर साबस्रियो बे बेबायदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो फालिनाय जायो बैसागोनि अन अनगायैबो जोंनियाव का ति काति गासा बायदि बेदि फालिनाय जायो जों दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा काति गासाखौ मादि फालिनाय जायो बर' बर' हारियाव नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों दे बुंलाय
काति काति गासाखौ माबादि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ काथि गासाखौ आङो एसेबां मोजाङै गुवारै फोरमायनो हानाय नङा नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
उ
खोनादों ना नोंथाङा
औ नंगौ
नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा काति गासा फोरबोनि बागै
औ औ नंगौ
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों
काति गासा फोरबोनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
खोनादों खोनादों नंगौ नों
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होनाय जायो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
काति गासा होनबाथ' जोङो माइ माइआ बाहाय बाहाय फिथाइ थायनाय समाव जोङो काति कातिक गासा काति गासायखौ उम फालिनाय जायो काति गासा काति गाासायाव जोङो उम दुबलि फोथाराव दुुबलि फोथाराव जाहाते माय माइ माइफोराव उम एम्फौ एम्फौ दाउ बायदिसिनाया खहा खाम खालामनो हायिनि थाखाय जोङो काति काति गासाखौ जोङो काथि गासाखौ उम काति गासा बेखौ फुजाखौ जों होनाय होनाय जायो काति गासायाव जोङो जेरै उम बुट नालेंखर फिथाइ सामथाइ आरो बेयाव जोङो औवा औवानि औवानि बेबायादि बेबादि थालिर बेलायाव जोङो हैनानै दुब्लि बोथोराव जोङो बेखौ बेखौ बावहैनाय जायो आरो बेयाव उम साथि- साथि-साथि-साथियाव जोङो अर जलायनानै बेयाव टुब जलायनानै फैनानै आरो न'आव लाबोनानै जोङो बेखौ बेखौ जोङो उम लामायावबो होयो बे बो मोखौ मोसौ गलियाव आरो न'आवबो जोङो एम उम साथिखौ जोङो फोजों-फोजों-फोजोंनाय जायो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे बुंलाय
आरो जोङो काति गासायाव जोङो बेखौ जोङो फुजाखौ होखांबा जोङो जयैनो जयैनो न'खराव एबा न'खराव नङाब्ला जोङो उम सा न' खाथिनि सानै साथामसो लिंहरनानै जोङो गाजि बुट साहा बा बेबादि लोंहोयो आरो जोङो बेनि-बेनि अनगायैबो जोङो खाथि खासा खालि जोङो उम उम दुब्लि फोथाराव दुब्लि फोथाराव थांनानै जोङो उम हैयो उम साथि खाला बेफोरबायदि जोङो उम खुलुम होयो दुब्लिबो माइ-माइ गायनाय नङाब्ला जोङो बायदिसिना फोथाराव बेखौनो कारति गासा फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरो
औ
उम नोंथां होमबा जोंना टाइम आबो सौबायमोन
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
दोंना
औ गोजोननाय थाबाय
उम गोजोनथों